नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आंथ' एसे दा बेरायफुंजानि एसे बेरायगासिनो दङ आरो दुब्लि फोथारावलागे।
ए नंगौ मोजां दे ओ ओ जों
फिथाइ सामथाइनि बागै रायजलायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ औ हागोन। दा फिथाइ सामथायाइ होनना बुङोब्ला ओ जोङो मोनथि हायो जोङो खायफा फिथाइ सामथायाइखौ जों जानो हायो आरो जों खायफा फिथाइखौ जोङो जानो हाया आरोना नोंथां औ। थिग बेबायदिनो जोङो ओ जिथुनाखि सङा लाफानो जानाय फिथाइ सामथाइनि बागै मोननैसो बुंला बुंलांनोसै आङो।
औ
ओ जायखौ जोङो जानो हायो जेरैहाय आमलाइखौु थाबाय ओ थाइजौ, आपेल, नासपति ओ बेनिफ्राय दै थाइबें बेबायदि माने गुबुन गुबुन थालिर उमैथु बेबायदिखौ जों जानो हायो आरो ना। दा जोंहा माने जा फिथाइ फिथाइनि बेलायाव जोंहा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि भिटामिन जों मोननो हायो। फिथाइ जाबोबलाथाय
हायो
औ जेरैहाय जोंनिया आमलायखु आमलायखु माने जोंनिया आमलुखौ जाबोला माने जोंनि जिथु खानाय खानाया माने रोज्जा जायो खानाय गनाया खमिलाङो आरो ना। औ थिग बेबादियैनो जोंहा माने गुबुन गुबुन फिथायाव गुबुन गुबुन भिटामिन मोननो हायो ओ जेरैहाय जोंनिया आफेल दङ आफेल जाब्लाबो जोंहा माने गोबां भिटामिन जों मोननो हायो आरोना।
हायो हायो
औ बेनि उनावहाय ओइ जोंना थालिर दं। थालिरावबो जोङो गोबां भिटामिन मोननो हायो आरो थालिरा माने गोबां गुबुन गुबुन माने जातनि एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरो ना नोंथां।
दङ दङ दङ
औ जेरैहाय आइथिया थालि, सिनि साम्फा बायदिसिना माने जोङो जाहाजि थाल बेबायदि माने जोङो ओ नुनो मोनो आरो।
मोनो औ।
औ बेबायदिहाय जोङो जिथुनाखि ओ थालिर बै थालिर मैगं जानायबो थालिर दङो। जायखौ जोङो मोननानै बा को फोमोननानैबो जानो हायो आरोना
हायो औ
औ थिग बेबादिहायनो जोङो थालिरनि थालिरनि जिथुनाखि थालिर फिथाइ थायैनि सिगां जिथुनाखि मैखुन थालिर मैखुन थालिर मैखुनखौ जोङो मैगं जानो हायो बा भाजा एवनानै जानो हायो आरोोना औ बेखौ जाबोला जोंनो देहा हायाव माने मोजां प्रटिन मोनो बा जोङो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो आरो।
जायो जायो
औ थिग बेबादिहाय जोंहा गोबां दङ जेरैहाय थालिर बिफांनिफ्राय जोङो खारदै मोनो। जायखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुआव मोन से खारदैनि ओंथिया बुहुत गोबां आरो‌ ना जेनेबा औ जोङो माने जोबोद बेसेन गोनां बे खारदैखौ माने जोङो ओरैनो मोननो थाङा बेखौ जों माने थालिरखौ दाननानैसो जोङो। थालिर बिफांखौ जोङो दाननानैसो मान दिहुननाय जायो आरोना।
जायो औ
औ बेनि उनावहाय जिथुनाखि अमिथ्रु अमिथ्रु फिथाइखौबो जोङो गोथाङै। मैगं जानो हायो आरो मोनबाबो जोङो जानो हायो आरोना।
हाय हाय।
ओ बेखौ जोंङो ओ मोननाय जेनेबा बेयाव माने बे फिथाइयाव माने एसे खारदै बा एसे मोजां आखु गोनां मोजां भिटामिन गोनां दङ आरोना बे अमित्रुआ। औ बेखौ जेब्लानोखि ओ-जाम बै जिथुनिखि मोननाय मोननायावबो जोङो जानो हायो जोबोद गोथाव जायो।
औ
ओ-थिग बेबायदिहाय जोंनिया थाइजौ थाइजौनि बेलायाव होनना बुङोल्बा बुङोब्लाथाय जों बै थाइजौखौ जोङो फोमोननानै जानो हायो बा। मोननायाव जानो हायोबा जोङो। ओ-गोथाङाव जोङो बेखौ जानो हायो गोखै जायो आरो गोथाङाव खायफाया खायफाय गोदैबो जायो औ थाइजौआ माने। ओ जिथुनाखि जोंनिया खाम थाइजौ गिदोर गिदोर थाइजौ नोंथां।
औ
बै गोदो गोदो थाइजौआ माने एसे। गोदै जायो गोथांआवबो आरो मोनबो गोदै जायो आरोना दा थिग बेबायाददि बिदिनो जोङो बै थाइजौखौ जों थाइजौ गोखैखौ। जोङो उनफोराव जानो थाखाय बेखौ आसार बा आसार मह हरै बानायनानै दोनथुमनाय जायो।
जायो
जाहाथे उनफोराव जोङो आलासि दुलासि फैब्लाब्ला जोङो। नआव बान नआव जानो थाखाय बानना दोननाय जायो आरो। थिग बेबायदिहैनो जोंनिया दंबावो आरो जेरैहाय जलफि।
औ
बे जिथुनाखि फिसा फिसा हारिनि बे फिथाइ। बे फिथाइया माने ओ-जोबोद गोखै जायो आरोना।
जायो जायो।
बेखौ जोंङो ओ-गोदै मोनजाखाया बेयो गोदै जाखाया मोनब्लाबो गोखै। गोथांङावबो गोखैखा आरोना औ बेखौ जोंङो ओ संख्रि बानलु फोननानै जोंङो सान्दुं गोसायाव जोंङो जनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नोंगौ
बेनि उनावहाय बेखौ जोंङो आसार बेखौबो जोंङो आसार महरै बान्नाय जायो। थिग बेबायदिहाय आरो आरो जिथुनाखि आमलेखु आमरेखुनि जिथुनाखि। जौ बिदै बानायनाय जायो आरो ना आमलाायखै जों औ। बेखौ जोंङो जौ बिदै बानायो बे जौ बिदैया माने जोबोद गोदै जायो आरोना। ओ-बेखौ से बोसोर बा देर बोसोर बेबादि माने ओ-दोननाय जायो आरो दोनथुमनाय जायो बे जौ बिदैया जोबोद। गोदै जायो आरो जोबोद मोजांबो जायो आरो। थिग बेखिनियावनो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव ओ-नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो फिथाइ सामथनि बेलायाव आंङो
औ थारैनो ओ-नोंथांङा मोजां थानाय बादियैनो जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नुनो मोनो जोंनि। ओनसोलाव नंङासै होनोमबा?
औ नंगौ
जेरै जोंङो ओ खायसे फिथाइखौ ओ बोथोर लानानै बोथोर थायनाय नुनो मोनो नंङासै होनबा?
औ।
ओ खायसे फिथाइफोरा ओ बोथोर लानानै बोथोर थायो खायसेया ओ अराय मासथायनायबो जों नुनो मोनो। दा अराय अराय मासनि बेलायावनो बुंङोब्ला जोंङो ओ नारिखल गय बेफोरखौनो ओ मख' खजायो दा जोंहा अराय मास होननानै बुंङोब्लाथ' गोबां दंबावो आं मख'जोबनो हाला।
औ।
दा बेनि उनाव जोंहा दंबावो ओ बोथोर लानानै बोथोर होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव ओ थाइजौ खान्थाल ओ बेथिंजाय थाइसुम ओ बायदि बायदि रोखोमनि थालिर बेफोरखौ जोंङो दैज्लां बोथोराव मोननो थांङो। नंङा होमबा औ औ। दा बेनि अनगायै जोंहा मेसें बोथोराव बुंनो थांङोब्ला जोंहा बायदि रोखोम खनि बैग्रि ओ आमलाइ बेेथिंजाय जलफाय फायस्रि थाइगिर ओ थाइगिर खौबो जोंहा अराय मासखौनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय औ औ औ औ। बेनिहाय नारें खमला बेफोरखौ मेसें बोथोराव मोननाय जायो। नारें बेथिंहाय दंङ आंगुर आफेलखौबो थ' जोंहा मोननायानो जायो अराय मासानो कास्मिरावसो मोनो नालाय
औ।
औ औ। थिग बे रोखोमैनो जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइ मोननो थाङो बोथोर लानानै बो बोथोर बोथोर लानानै बोथोर गावबा गाव गावबा गाव नङा होमबा? औ बेनिखायनो जोंहा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला फिथाइ सामथायफोरनिफ्राय जोङो नांगौ रोखोमनि ओ भिटामिन्स मोननो हायो ओ गुबुन गुबुन फिथायाव गुबुन गुबुन आलादा आलादा भिटामिनस जों मोननो हायो। नङासै औ थिग बेबादिनो जों नुनो मोनो फिथाइ सामथायखौ बाहायनाय होनोब्ला ओ फिथाइ सामथाइखौ जोङो ओ जानाखि जोंहा फोरबो फुजा बेफोराव जोंहा बाहायनायखौ नुनो मोनो बांसिनै बेनि उनावहाय ओ जानोखि माबा मोनसे हाबाफारि गोथार हाबाफारि बेफोराव जों हाबबाय बाहागि ज' ज' जाज्लायनाय जों नुनो मोनो
बेबादि दा बाहायनाय होनोब्ला आरोबाव गोबां रोखोमनि जेनेखा फिथाइ सामथाइनि फ्राय लानानै जोङो बायदि रोखोमनि लोंग्रा थान्दा फेपसि बानायनाय जों नुनो मोनो ओ बेनि उनावहाय मुलै जानाखि जोंहा मुलि जायखौ होनो जोङो बेमारनि मुलि बेफोरखौबो बानायनाय जों नुनो मोनो फिथाइ सामथायनिफ्राय नङासै होनबा औ बेनि उनाव दंबावो जोंहा थाव साबोन मोखाङाव लानाय मोदोमाव लानाय बायदिसिना ख्रिम जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो बानायनो हायो दा बे रोखोमैनो जोंहा फिथाइ सामथाइ जानानै जोंहा गोबां रोखोमनि हेफाजाब बो मोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि ओ खहाबो जानायखौ जों नुनो मोनो नङासै औ बेनि उनावहाय जोंहा जानाखि जों फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जानाखि थिंख्लिं फिथाइ जलफाय फिथाइ बेफोर फिथाइ जायगा खायसे बेरामाव मोजां थिंख्लिं फिथाइफोरा जेनेबा प्रेसारफोराव बेफोर फिथाइफोरा मोजां दा बेनि अनगायैबो जोंहा बेफोर फिथाइखौनो थिंख्लि फिथाइफोरखौ नांनायनिख्रुइ बारा जायोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नङासै होनबा औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ जानाखि ओ फिथाइ सामथाय बेफोर फिथाइ सामथायखौ ओ जोङो बायदि रोखोमै ओ बायदिसिना कम्पानियावहाय लानानै थांनानै जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि बानायनाय जों नुनो मोनो एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय आङो दा बे खोमैनो जोंहा फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानै जोङो रांखान्थिनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला फिथाइ सामथाइखौ लानानै जानाखि जोङो बे फार फालांगि खालामनो हायो हाथाय बाजाराव दखान गला हो जोङो ओ गावनि रांखान्थि बिथिङाव गोबां जौगानो हायो नङासै होमबा
औ नंगौ
औ थिग बेबादि जोंहा गायनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा फिथाइ सामथाइनि बिफां गायनानै जोंहा नांगौ बिबांनि जों बिगोमाया रां खामायनो हायो रां आरजि फुजिनो हायो बेनो आरो दा जोंहा फिथाइ सामथायाइनि बागान होनोब्ला जोङो नुनो मोनो थालिर बागान गान खालामनाय नुनो मोनो जेन' जोंहा ड्रागन जायखौ बुङो जोङो ड्रागन फिथाइ बेनिबो बागान हानाङौ नाय नुनो मोनो गयनि बागान खालामनाय नुनो मोनो बायदि बायदि गाससिबो फिथाइ सामथाइखौनो जोंहा बागान खालामनाय नुनो मोनो नङासै होमबा औ औ थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि फिथाइ सामथाइनि जोङो आसारबो बानायनानै दोननो हायो नङा होमबा नोंथां औ बे बेफोरनो आरो मख'नो गोनां खोथाया फिथाइ सामथायाइखौ लानानै मख'नाया बेफोरनो दा नोंथाङा समाबो जानानै फैबाय नङासै होनोमबा औ दे बिदिब्ला दोनबाय